हेलौ।
औ खोनादों।
मोजाङैनो दंना?
औ मोजाङैनो दं।
दा नोंसोरनिथिं बोथोर फोरालाय मा बादि?
बोथोराथ दासान्दि जोबोर बेबायदि गरम जानानै दङ। सैज खालामनो हायै हायै जादों। अखाथ गैया दायो अखा फैया खै माने जोबोद गरम आरो बोथोरा। नोंसिनिथिं माबाय
ओ। बेयाव ओरैनो फ्रि फ्रि अखा थायफ्रिदोंमोन। अखा फ्रि फ्रि थाइफ्रिदोंमोन दिनैयो। बांद्रायलाय गरम नङा। बांहाय। बे। माने सात दिनफोर जाबाय आरो स्नि दिनफोर जाबाय। अखा फैगासिनो एसे।
जोंनि थिंथ' औ जोंनिथिंथ' बेबायदि नङा जोबोर गरम माने बे साननैसो जोबोर गरम जादों दै लोंबाबो लोंख'नो हायि बिदि।
उम बेनिफ्राय दा आबादफोर मावजेनबाय नामा नोंसोरनि जायगायावहाय?
आबाद जागा लानानै जागा बेबायदि मावजेनदोंसै मानोना दायो दानि समा आबाद मावनायनिनो मोनसे मोजां सम। आबादारिफोरा माने मोजां मोनदों दा आरो अखा नांगौ जानानै दङ आबाद मावनो थाखाय मानोना अखा गैयाब्लाथ' आबाद मावनो थाखाय एसे जेंना जायो। नोंसोरनिथिं माबायदि?
दा बेयावबो जागायजेनदों आबाद मावनो बोथियाफोरफोरखौ फोजेनबाय गोथियाफोरा देरजेनबाय आरो सोरबा सोरबा गायनोबो लाजेनबाय आरो।
औ औ मोजां। ओरैनो मा मा? मा मा माइ गायो?
जोंनिथिंथ' रन्जित सरन' आरो बिदिनो सोरबा सोरबा माइब्राफोरबो गायो। नोंसोरनिथिंलाय?
बिदिनो जोसाबो गायनाय नुयो जोसा माइब्रा आरो दानाथ' बेबायदिनो आलादा आलादा जोसा गोसोम जोसा बेबायदिनो गुबुन गुबुन गाबनि नुनो मोनो जोङो माइब्राफोरखौबो दानि गोदान मुगानि बानायनाय गोनोखोआरि मुगायाव। नोंरसोरनिथिं बेबायदि गायो ना गाया? माइ माइब्रा गोसोम।
गायो उम। आरो माइनि बादै गुबुन मा आबाद खालामो?
बिदिनो गुबुन गुबुन खालामो दायोथ' बै खुसेर खुसेर आबाद खुसेर आबादा गोबां बिदिनो सोलिगासिनो आरो बिदिनो वाटार मिलन दानि गोदान गोदान बेफोरो आबाद वाटार मिल लन। आरो ककवा चक्लेट बेफोरबायदि। बायदि बायदि मैगं-थाइगंफोर।
औ। जोंनियावबो बेयाव जोंनियावबो बेयाव वाटारमेलन गायो आरो सोरबा सोरबा दुब्लियाव मैथा फोयो आरो खुसेरफोरखौ गायो आरो लेस्रा गरसि बेफोरखौबो गायो आरो दा माइ गायनायनि उनाव थाइबेंफोरखौ गाय गायदों आरो मानसिफोरा।
औ औ। दायोथ' आरो मैगं-थाइगं गायनायनिनो बोथोर मैगं-थाइगं गायनांगोन अब्लासो मोनजागोन माइ आबाद मावनांगोन। मानो होनब्ला जोंनि ओनसोला बिब्दि माइ आबाद गायनानैनो जानाय बेनिखायनो गायनो नांगौ जायो बोथोर लानानै।
औ जोंनि जागाफोरावथ' माइ आबादानो मेन आरो। थांनानै थानायनि राहाया
औ नंगौ जोंनियावबो बेनो मानो होनब्ला बयबो ओंखामखोनो जानानै थायो। सानसेयावनो सानसेयाव बोथिथाम बेफोरबायदि जानाय जायो खामानि मावग्रा बेफोरबायदि नखरफोराथ'। सानसेयाव बोथिथाम जानानै खाम खामानि मावनाय जायो बेबायदि बेनिखायनो माइ आबादा गोनां आरो नोंसोरनिथिं बोसोरसेयाव खैबार बेबायदि आबाद खालामो?
बोसोरसेयाव माइखौथ' बांसिन मानसिफोरा खनसेल आबाद खालामो आरो इनिफ्राय माइ गायखांनायनि उनाव बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरखौ खालामो। नोंसोरनिथिंलाय?
जोंनिथिंबो दा एसे सोलायदोसै बोसोरसेयाव बेबायदि खोननै माइ आबाद मावखांनायनि उनाव बिब्दि गोरान आबाद मावनायखौ नुनो मोनो मैगं थाइगंनि बा गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइनि आबाद बेफोरबायदि खालामनायखौ नुयो आरो दा। एसे गोदोनि ओमफ्राय दा एसे सोलायबोदों माने हाखौ ओरैनो दिना आरो खोनसे खेथि खालामखांनानै आबाद मावखांना आरो गुबुन आबाद बिदिनो आनसफोर आनजाय आनजाय मावनायखौ नुनो मोनो।
औ जोंनिथिंबो दा मानसिफोरा बिदिनो रोंलांबायलाय। बिदिनो खालामलाङोनोसै दानिया खालि दिनला आरो हाफोरखौ दुब्लिहाफोरखौ। आरो दाथ'। सायसाम फिथाइनि बोथोर
औ नंगौ।
औ दा मा फिथाइखौ बांसिनै मोनो नोंसोरनि जागाफोरावहाय।
जोंनिथिं खान्थाल थाइजौ ओ बेफोरनो बांसिन दायो न' न' बांसिनानो खान्थाल, थाइजौ बेफोरबायदि बिफां थायो नालाय दा मोनजानायनि बोथोर जाबाय आरो आरो दायो लिसु लिसु मोनजागासिनो। जायफोरनाव दङ। बिदिनो
लिसुआथ' थाबनो मोनो थाबनो सिरिनानैबो जोबो।
औ नंगौ बारा गोबाव थानायखौ नुनो मोना आरो।
औ। ओमफ्राय थाइजौफोराल थायो थानाया आरो खाम थाइजौआ गोथाव जानोबा नाथाय एम्फौ थासोयो आरो बेयाव गोदै नालाय बुस्थुआ।
औ थायो थायो। खाम थाइजौआ मोजां आरो बिदिनो गुबुन गुबुन थाइजौफोर गायदों दायो गुबुन गुबुन बिदिनो नार्सारिफोराव मोननाय थाइजौफोर। गुबुन हादरनिफ्राय सब फैनाय बेलेक बेलेक माने गाबनि था थाइजौ बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ। आरो मानफोरा आरो मानसिफोरा खान्थाल खान्थाल जाबा गरम मोनो होनोना नाथाय आं खान्थालखौ जोबोद मोजां मोनो आरो खान्थाला गोदैबो गोथावबो। आरो माहाय गोथां जाग्रा खान्थाल बेलेग दङ ना। बे फानलु संख्रिजों गोथाव जायो आरो।
औ नंगौ जानो मोजां। खान्थालाथ' जोबोर मोजां खान्थालखौ ओंख्रिबो जायो आरो लोगोसे बिनि बिसब बेखौबो जायो आरो लोगोसे जि बेगर थायो बेखौ बो ओंख्रि संनानै जानो मोजां।
औ खान्थालनि बेगराबो जोबोद मोजां बाथेंबो इखो जा जायो। एवनानै बाथोन। आरो बिदिनो ओरैनो साहाफोरजोंबो जाजायो आरो ओरैनो एवनानै।
एवनानै औ नंगौ। आरो दायथ' आबाद मावनायनि बोथोर दा जायफोरा खान्थाल दोङो नखराव बिसोरो माने आबाद मावनाय आबादारिफोरनो गावनि हौवा बा बिदिनो दाहोनाफोरनो दुब्लिफोराव बिदि खान थाल बाथेन देनानै लाङो आरो माखासेफोरा। गुबुन ओंख्रि सं संनायजों लोगोसे बेफोरखौ नो नुनो मोनो नोंसोरनिथिं माबायदि बेयो।
इदिनो जायो खान्थालखौथ' जायो जोबोद जायो। जोंनिथिंबो बिदिनो बर- आ-आनारस आबादखौथ' बांद्राय आं नुनो मोनाखै नाथाय बिदिनो मान-मानसिफोरनि न'नि बारियाव थायो आरो।
औ औ।
खिन्थु बिदि, एकदम गैजोहै आबाद खालामनाय नुवाखै आरो।
औ औ नंगौ।
मा?
जोंनिथिं माखासेफ्रा बिदिनो बागान खालामनाय बिदिनो फालांगिनि ओ फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो। माने गावगायनि न'आव जानायनि थाखायबो गायो आरो लोगोसे माने फालांगिनिसिम बिदि रां खान्थिनि आयदासिम माने सोलायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो गोबां आबादारिफ्रा बिदि रैमालि गायनानै माने गावनि नखरखौ सालायनायखौ नुनो मोनो। नोंसोरनिथिं माबायदि बियो?
जोंनिथिंथ' मोनबाङादै रैमालिखौहाय माने नआव ओरैनो जानो आन्था थायो आरो। दा जोंथिं बांसिनै बिफां फोरनि मोननाय फिथाइनि खेथिफोरा जाबाय लिथुखु, लिथुखु फिथाइखौ मिथियोना नों?
औ मोनथियो।
औ लिटुखु आरो लिसु। आरो गय गयाथ मोनसे रां रांनि थाखाय जोबोद मोजां बिफां होनजायो
औ नंगौ नंगौ
जेरै नोंङो मोनोलाय जेबो खस्थ नांङा फायानो खनसे गायबानो नों बोसोरै मोनबाय हायो आरो फिथाइजों फैसाखौ आरो
ङा मोजां
गय औ आरो सोरहाबा सोरहाबा बिदिनो साहा बागानफोर दंङ आरो
औ साहा बागान
ओम
बागाननि गेजेर गेजेरावबो गय गायनो हायो। गय गय आबाद खालामनो हायो
गया रांनि थाखायबा बयनिख्रुइ मोजांसिन आरो
औ नंगौ
आरो सोरबा सोरबा रबर बागानबो खालामो।
औ रबर बागान जोंनिथिंबो दङ।
औ रबर बागानाबो मोजां नाथाय नाथाय गया मोजांसिन होनजायो आरो रबरनिसाय माने रबरा ओ हाफोरावहाय दिपेन्ड खालामो आरो
औ औ नंगौ
उम
गयाव औ गयावबा जेबो माने हायाव जेबो एफेक्ट जाया आरो
औ
गया मोजां आरो जि गायबाय बियो माने द बोसोर स्नि बोसोरनि उनावनो मोजांङै फिथाइफोरखौ मोननो हायो आरो
औ औ। दे होमबा दोनथनोसै नामा?
औ दे।
ओं। दे गोजोनथों।
दे गोजोनथों।